हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि ना नोंथां
औ नोंथां
औ आङो नोंथांजों ओ जोंनि बरफोरा दे बे इन्दि एमफौ फिसियो नङा होमबा नोंथां
औ
दा इन्दि एम्फौखौ जोंनि बरफोरा बोरै फिसियो आरो मा मा खामायाव बाहायो नङा होमबा बे एम्फौनि माखासे मु बेसादफोरखौ आरो मारै - मारै संनानै जायो बेनि सायाव से सावरायनो होननानै कल खालामहरदोंमोन नोंथां
आव नोंथां
औ जागोन ना नोंथां
औ हागोन नोथां हागोन जागोन
औ अब्ला नोंथाङा जागायगोरनो ना आं जागायगोरनो नोंथां
नोंथाङानो एसे जागायग्रोदो दे बिदिब्ला
औ जागोन दे नोंथां ओ नोंगौ नोंथां एम्फौ बा इन्दि एम्फौ नङा होनबा नोंथां दा बे एम्फौआ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे एम्फौखौ इन्दि एम्फौखौ लाबो जेनदों आरो एम्फौआ आरो माखासे एम्फौबो दंबावो नङा होमबा नोंथां मुगा एम्फौबो दं। मुगा एम्फौआ माने बियो बिफाङावनो थोबहैयो आरो बे एम्फौआ एसे आलदा मुगा होनना बुङो सिल्कनि मुगा सिल्क ओमफाय जोंना जोंनि आं जों दा रायलायनो नागिरनाया जाहैबाय एम्फौआ एसे आलदा बे फआ जाहैबाय जों इन्दि एमफौ ना होनना बुंङा नङा होनबा नोंथां जाय एम्फौआ माने एन्दि बिलाइ जानानै म खुन्दुं थोबो आरो फिथोब थोबो दा एम्फौ बे खौ लानायनि सिगां जोंनि बरफ्रा मा खालामोमोन इन्दि बिलाइ गायग्रोयोमोन आरो नोंथां। इन्दि बिलाइखौ जोंनि बै समाव मा खालामोमोन मानसिफोरा जोंनि आबैमोना बा जोंनि हारिनि सुबुंफोरा ओ जेनेबा न खरस नख सेर सेर फोरावहाय बबेबा खना खनाफोरावहाय इन्दि बिलाइफोरखौ गायनानै लायोमोन आरोमा सोरगिदिं। आरो लोगोसे सोरबा सोरबा बै समाव हा थानायफोरा मा खालामोमोन बुरजा फोनानैबो लायोमोन आरो बे इन्दि बिलाइखौहाय बिदिनो दब्लायस दि गाम दब्लायनि गाहाम फोनानै लायोमोन आरो ओमफ्रय मा खालामनोसै बे इन्दि एमफुनि थाखाय मोनसे न बानायनानै होनोसै आरो सायलाब लाबनो ओरैनो
ओमफायय बे इन्दि एम्फौखौ जोनोम जाहोग्रोनो थाखाय मा खालामो ओ जेनेबा बबावबा सिखिरि बे एम्फौआबो सिखिरिनि एम्फौखा आरो बे मामा एम्फौनिनो खा एम्फौ निखा बे बेखौहाय मा खालामो बिदै दै होनोसै आरो सिखिरिखौ बिदै दै होनोसै मु दाबसे मोनसे जायगा खालामनानै ओ बिदै दैहोनोसै आरो बिदै दैहोनानै जेब्ला बेयो बुरजा बिदै दैयो ओमफ्राय बेफोर लासै लासै बिदै दैखांनायनि उनाव मा जानोसै बियो लासैनो एम्फौनि महर लानोसै आरो बिदैनिफाय फिसा जानोसै आरो।
औ औ औ।
ओमफाय बे एम्फौ फिसाया मा जानोसै लासैनो बेरजोबनानै ओमफाय बेखौ जेब्ला जेब्ला ए बेरजोबथारबाय अब्ला मा खालामो जोंनि मानसिफ्रा बे एम्फौखौहाय आ आदार होनोसै आरो आदारा जाहैबाय इन्दि बिलाइ नङा होमबा नोंथां? इन्दि बि ओमफाय फिसा होनोसै आरो गोरलै इन्दि बिलाइबो थाया होमबा नोंथां?
औ औ
दा बै इन्दि बिलाइखौ होग्रोयो आरो गोरलै गोरलैखौ मानो होमबा बिसोर एम्फौ फिसा नालाय गिदिरखौ जानो हाया। गोरा गोराखौ एखेबारे गोरलै गोरलैखौ होथारो आरो। ओमफाय बे होमबा एम्फौआ लासै लासै लासै लासै बे बिलाइखौ जानोसै आरो। जायै जायै जायै बिदिनो सप्ता खनसेसोनि उनाव बे एम्फौआ लासैनो गिदिर जानोसै आरो देरबोनोसै। ओमफाय देरबाय नालाय दाना मा खालामनोसै बेखौहाय आरो इन्दि बिलाइ गोराखौ होनोसैलाय आरो देरसिनखौ होनसैलाय एबार होनोसै ओमफाय बिनि उनावहाय मा जानोसै बेखौहाय मा खालामो नोंथां जेब्ला एसे गिदिर जाबाय नङा होमबा नोंथां? बेखौहाय ओ खा थारफोराव खानोसै आरो मोनसे गन गोलाव मा खालामनानै ओमफाय गाहायाव मा खालामो नोंथांनि जिफोर होनोसै आरो जि होनायनि मिनिङा बेनोदि एम्फौफ्रा बायसान्सआव आद्रार जानानै गोग्लैबाबो बे जेयाव थागोन आरो। ओमफाय बे इन्दि बिलाइफोरखौ फुरा खानानै होनसै आरो आराम उल्था खाना होन सै ओमफाय बे माबाखौ इन्दि बिलाइफोरखौ मा खालामो बे ओ औवायाव होनानै दोनसै आरो ओमफाय बे एम्फौखौहाय फुरा बे इन्दि बिलाइयाव बाहो जोबनोसै आरो। ओमफाय बिनि उनाव मा खालामसै बे इन्दि बिलाइयाव बाबाय नालाय ओमफाय इन्दिफोरखौ होबाय थानोसै आरो। जेब्ला जाखाङो अब्ला जेब्ला बिलाइया लांदां जायो अब्ला आरो माबाखौ होनसैलाय उम मा होनना बुङो बिलाइखौ होनसैलाय आरो इन्दि बिलाइल' नङा बियो आलदा आलदा बिलाइफोरबो जायो। मालाबा मालाबा समाव नाथाय खिन्थु बांसिन इन्दि बिलाइफोरबो जायो आरो जेरै आलदा गाम्बारिफोर बिलाइफोरखौबो जायो गाम्बारि बिलाइफोरखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो नाथाय गाम्बारि बिलाइफोर खम जायो आरो इन्दि बिलाइखौ बांसिन गोथाव मोनो बिसोरो। ओमफाय बिनि उनाव मा खालामसै जेब्ला बे बिलाइआ ओ माबाबाय नङा होमबा नोंथां एम्फौया देरबाय नङा होमबा नोंथां। ओमफाय लासै लासै एम्फौआ मा जायो जेब्ला मोनसे सम फैयो आरोना बे एम्फौआ ओ मोन्नाय नङा होमा नोंथां जायखौ जों मोन्नाय एम्फौ होनना बुङो नङा होमबा नोंथां। माने फ्र' फ्र' फ्र' फ्र' फ्र' जाजोबबो आरो बे एम्फौ मोनबाथाय। बिनि ओंथिया बेनोदि बेहा बे एम्फौआ आदार जाला। माने बे एम्फौहा मोनसे सम फैबाय खि बे एम्फौआ खुन्दुं थुननायनि सम फैबाय। फिथोब थोबनाय फिथोब थोबनायनि सम जाबाय आरो बे एम्फौआ थैनोबो आदार जाला। नों आदार होबाबो बे आदार जाखाला आरो बेहा मानि उदैयाव मा जाखो बेना गासिबो खुन्दुं जमा जाजोब्बाय आरो। अब्ला मा जानोसै बे एम्फौआ फ्र' फ्र'' जाजोबसै आरो सोदोब जानोसै अब्ला बे एम्फौखौ जों मा खालामो बेखौ ओ मोनसे जायगा आल दा जायगा लानोसै आरो ना बे आर आलादा जायगायाव मा खालामो जेनेबा बिलाइफोर मोनसे होनोसै बे बिलाइआ जाजाग्रा बिलाइ नङा। जेनेबा लोखोना बिलाइफोर बा आलदा माबा मोनसे बिलाइफोरबो होनोसै आरो लिसु बिलाइ माबा माबा बिलाइफोर होनोसै ओमफ्राय बेयाव मा खालामसै बे एम्फौखौ थोबहोनोसै आरो। बे एम्फौखौ जै हंगारना होबाथाय बे एम्फौआ फुरा गावनो खुन्दुं फन खिबुजों माने इभुन खिबुजोंहाय माबा गहोनानै एखेबारे फिथोब थोबना लाजोबसै आरो। ओरैबायदि ओमफ्राय फिथोब थोबै थोबै थोबै थोबै थोबनानै गाव सिङाव थानोसै आरो बे फिथोबनि सिंआव। दा बेबायदि खालामो आरो बे एम्फौआ दा बिनि उनाव नोंथाङा एसे एम्फौ सोबनायनि उनाव मा जायो एसे नोंथाङा खोन्थाना होदो नामा नोंथां
दा नोंथांमोननियाव ओनसोलफोराव जेरखम एम्फौखौ फिसियो जोंनियावबो एम्फौखौ बिदिनो फिसियो आरोना इन्दि एम्फौ होननानै बुङो जायखौ।
औ
गिबियावनो जोंहा ओ आ एम्फौ फिसिनो थाखाय न'खौ बानाय ग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
न'खौ बानायनानै बिनि उनावहाय माखासे एम्फौ थाग्रा जायगा बानायनाय जायो बिनिफ्राय
औ नों
आ एमफौ एम्फौ बानानै थाग्रा एम्फौ बानानै थानो थाखाय इन्दि बिलाइफोरखौ मुथा मुथा खाथबनानैहाय माने बेयावहाय सैनानै आलायनानै दोनो आरोना ओमफ्राय फाइ एम्फौखौ बेयावनो बाखोनानै दोनो बेनिफ्राय जेसेबांनाखि बे एम्फौआाहाय गोरलैनिफ्राय देरजासिम फिथोब थोबजासिम समसिम माने बेे उफुनाहा बिलाइफोर आदार होबाय थानांगौ जेरै आ इन्दि बिलाइखौ होयो ओमफ्राय खारौनि बिलाइफोरखौबो होयो होनायखौ नुनो मोनो आरोना जोंनि
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो होयै होयै जेसेबां देरै एसेबां फेदेरलांबाय थायो बिनिफ्रायहाय जेब्लाखि एम्फौ फिथोब थोब थोबगोन फिथोब थोबोब्ला औ मा मोननानै लाथा लाथा खानानै थायोब्ला बेखौ एम्फौखौ बिजिरनानैहाय एम्फौखौ हानो बेनिफ्राय उम एम्फौफोरखौहाय माने बाजारफोरावहाय फानहरो आरोना फाननानै गोबां जों रांफोर मोननो हायो हायोबा आरजिनो हायो आरोोना आरो बिनिफ्राय जोङो माखासे बेफोरखौहाय माने एम्फौखौहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरबो जायो आरो ना खायफाबा एवनानै जायो खायफाबा अनला ओंख्रिजों जायो खायफाबा मै खोथाजों जायो आरोना बेबायदिनो बायदि बायदि माखासे गाबु बेनो स्टाइलावहाय संनानै जायो आरो ना आरो बिनिफ्राय
जोङो नुनो मोनो जे इन्दिनि माखासे इन्दि फिथोब एम्फौनि माखासे फिथोब फिथोबफोराबो जोंनो आ माखु मोनसे आ दुं लुनायावहाय माने खामानि होयो आरो बे इन्दि फिथोबखौबो माखासे ओ मानसिफोराहाय बायो। मानो इन्दिी इन्दिी फुं थाखाय इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जों इन्दि जि मोनो बेनिफ्राय ओ गोदोनि समफोरावथ' फ्राय इदोनो इन्दि इन्दि फिथोबजोंहाय खुन्दुं लुनायफोरखौ जों बिराद नुबोयोमोन जों आबैमोनखौहाय गोदो समफोरावहाय नाथाय दानि बे सम अबेहाय बारा नुनो मोनलि आरो थेवब्लाबो दानि समफोरावहाय माने मेसिन फोरजों लांनानैहाय खुन्दुंखौहाय बानायहैयो आरोोना दा दानि बोथोराबो सोलायबाय बिनि बेनो माने सोरबा बांसिनल' जोंलि आरोोना फ्रायनो बिनिफ्राय आरो दा दानि समफोराव नुनो मोनबावो जे जोंहा सोरखारनिफ्राय मा होनो एम्फौ फिसिनायनि माखासे माबाफोरबो स्किमफोरबो सौफैयो गना बथां ऐ गभमेन्टहाय जोंनो बेखौहाय हरो बे स्किमखौहाय जेराव गावसिनिफ्रायनो जोङो न' न' एम्फौ एम्फौनि थाखाय न' लुनो गावसोरनो रांबो हरखायो अनसुंथाइ बिनिफ्राय एम्फौखौ फिसिनो थाखाय माखासे रांफोर नांगौ जायो बेनिबो रां हरखायो खालि जोंनियावहाय दायथ'आ जाहैबाय बे माखासे बे बिलाइफोरखौ लायनानै फिफैनाय दं आरोोना बेनिफ्राय एम्फौखौ द गभनमेन्टआव हरनांगौ बेबायदिनोेखायनांगौ आर ना बेबायदि माखासे एमफौनिबो जोंनियावहाय मासे स्किम फैबाय आरो दा एम्फौ फियोब्ला जोंनियावहाय ओनसोलफोरावहाय दा जोबोद मुलाम्फा बिफा दंसै आरोना ओ एम्फौ फिसिनायाथ' गोदोनि जोंनि आबै आबौ आजै आजौनिमोननिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थाख नाय माखासे जोंनि आदबफोर नङा होमबा आदब खायगाफोर जों खाथिफोर बेफोरनिफ्रायनो जोङो फाननानै संख्रि बानलु अ फिसिनानै संख्रि बानलु थाव माखासे खरसाफोरखौहाय जोंनि ओनसोलफोरावहाय आरजियो आर ना आरजिनो हायो आथिखालनि मुगायाव एम्फौ फिसि्रा एम्फौ फिसिनानै जानायफोरखौबो जों गोबां नुसै आरो ना टाउन सहरफोरावहाय ओंख्रिफोरखौ लांनानै नाय आरो आरो एम्फौनि दामफोराबो बेसेनाबो गोबां बारानिफ्राय बारा बारायलांनो हमनायखौ जों नुगासिनो नुदों आरो ना दा बेबायदियैनो जोंहा समनिबो आं जोङो रायज्लायनांगौबा माने दसे समनि गेजेरजों फोजोबनो हाया। दा नोंथांखौ फिसिनायनि सोमोन्दै सावरायनो हानो गोजोननाय मोनबाय आरो।
आंबो गोजोननाय मोनबाय दे बिदिबा नोंथां।
दे गोजोनथों।